खोनादों औ खोनादोंना। नोंथाङा ख्रियैनो दं नामा।
औ दङ।
अ नोंथाङा बेस्ट नङाबा नोंथांजों। माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादों।
औ।
अ अ अ आइडयास हबायाय। माने जायगा दावबायनाय।
उम
ओ दावबायनाया माने जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन। खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
उम हागोन दावबायनाया जोंनि थाखाय मोजां नोंगौ नों बुंनाया। ओ दावबायनाय जो दावबायनायजों जों गोबां एक्सपिरियेन्स मोननो हायो आरो।
औ
उम माने मा होनो ओ बेरायनायजों लो फरायनायजों लोगोसे जों बेरायनायखौ लाफानांगौ।
औ
बेरायनायजों जों गोबां एक्सपिरियेन्स मोननो हायो।
औ
फिल मोजां फिल खालामनो हायो आरो गोसोआव मोजां जायगाफोराव बेरायबा।
औ
उम ओ जोङो बे सामार जेनेबा दा सामार भेकेसन जादोंना।
औ
बेफोराव जोङो बेरायहैनो हायो।
औ
जेनेबा माबा मा होनो हाजो खाथि दै थानाय मोजां सिनारिफोर थानाय बि फोरबायदि जायगायाव थांबा गोसोआ मोजां फिल फैबा फैयो आरोना।
औ
डिप्रेसनफोरा एसे खारनो नागिरो माने बिफोराव थांबा। उम
ओ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ दावबायनाय ओ दावबायनाया माने बुंनो थाङोबा जिउआव जोबोद गोनां। ओ माने दावबायनाया फरायनाय बेलायावबो जोबोदस माने हेफाजाब होयो फरायसाफोरखौबो। जिथु फरायसाफोरा ओ आनजादनि थियारिनि थाखाय गोबां ओ माने थियारि खालामो फरायो गोबाव माने ओ सम ओ से घन्टा नै घन्टा बा घन्टा ओ सम लानानै बिसोरो लेखाखौ फरायो। खिन्थु सानफ्रामबो फरायबाय थायोबा ओ माने एसे स्ट्रेससो जानाय मोनो आरोना बुंनो थाङोबा। जोङो ओ बैनि फाय माने स्ट्रेसनिफ्राय जोङो माने बारग'नो हानोबा जोङो मा खालामनांगौ ओ दसे समनि थाखाय एसे गोजान जायगायावबाबो दावबायोब्ला जोंहा जोबोद माने जोंनि ओ माइन्दआव माने एसे फ्रेस मोनो आरोना। फ्रि मोनो माने गोसोफोरखौ। ओ दावबायनाया हेफाजाब खालामो होनना जिथु जोङो ओ जायगा लायै जायगा दावबायनायजों जोङो गोबां माखासे सोलोंनो गोनां बाथ्राफोर ओ मोननो हायो। जोङो बुंनो थाङोबा ओ जोङो ओ जिथु जोङो गोदोनि जालांनाय बायखोन्दा नेशमफोराव थाङोबा जोंङो गोदोनि जालांनाय जाथायफोरखौ मोनथियो बोरै बोरै मा जादोंमोन। नंङा होमबा?
उम।
आरो ओ जोंङो गुबुन जायगायाव गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव दावबायब्ला जोंहा गोबां माखासेफोर माने गियानफोरखौ जों मोननो हायो। जानो हागौ जोङो जोंनि जायगायाव ओ राय्लायनाय रावा माने गुबुन जायगायाव जों थाङोबा जों बेफोरखौ खोनानो मोननाय नंङा बा बिसनि सुबुंफोरनि आखुथायाइफोराबो गुबुन गुबुन जानो हागौ। नंङा होमबा जाय माने गोबां माखासे जोंनो माखासे बैफोरनि जानाय लोंनाय थानाय माखासे कालसारफोरखौबो जोंङो नुनो मोननो हागौ गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों बैफोरखौबो सोलोंनो हांगौ बिसोरनि गाननाय जोमनाय ओ जिहेथु जोंहा दा ओ बिसिनि माने गुबुन जायगाफोराव थांङोबा जोंङो मा बुंनो हांगोन कालसारफोरखौ जोंङो गुबुन गुबुन नुनो हागोन। आरो जाय माने बिसिनि ओ गाननाय जोमनायफ्राबो बा गाब महरफ्राबो रावफ्राबो जानाय लोंनायफ्राबो फ्रायनो माने गुबुन आलादा जानो हागौ।
उम।
जाय जों बिसोरनि मावनाय दांनायफोरखौबो जोंङो माने सोलोंबोनो हानो हागौ माने बिसिनिफ्राय मावनायफ्रा गुबुनानो जानो हागौ आरो जों जोंनिफ्राय आरो जितु हाजो हाजोमा जायगाफ्राव दावबायब्लाा जोंङो माखासे समायना रमायना नुथाफोरखौबो नुनो हागौ आरो ना बुंनो थांङोबा दावबायनाया जोंनि जिउआव ओरैबायदि माने जिउनि बाहागो बिदि जोंङो दावबायाबा ओ जिउआव गुबुन जायगायाव दावबायाबा जोंहा माखासे सोलोंनांगौ ओ गियानफोरखौ मोननो हानाय नङा बायदि सानो आरो आंङो दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो माखासे गोबां सोलोंनांगौ गियानफोरखौ मोननो हायो आरो जों जोंङो सोलोंथाइखौल' जोंङो लेखाफोरखौल' फरायबा जाया जोंङो। सम सम लानानै गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायब्ला देहानि थाखायबो आरो जोंनि जिउनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि गोबां माखासे ओ नुफेरै बुस्थुफोरखौबो
नुयो उम।
नंङा होमबानोंथां?
औ नुयो।
ओ। नोंथांमोननिथिंहाय ओ मा रोखोमनि दावबायग्रा जायगाफोर दं?
जोंनिथिं दङ हाजोफोर दङ बिदिनो नेसारेल हाजो दैफोर बिदिनो सिलद्रेन पार्क गथ' गथ'फोरनि गेलेनाय बेफोरबायदि दङ आरो। नोंथाङा बबेबा दावबोबाय नामा गोजान जायगायाव
ओ आंथ' दासिम बुंनो थाङोबा बेबायदि दावबायनो होननानै दावबायफेराखै खिन्थु आङो माखा माखासे खामानि हाबाफोर मावनो गोनां जानायाव थांनायफ्राव बैफोर जायगाफोरखौ औ बिदि जाहैदों आरो खिन्थु आङो दावबायनो होननानै थांनाय जायाखै आरोना
उम।
बिदि आरो ना। आरो नोंथाङा माबा मोनसे माबाफोर बुंबावगोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै
उम
दावबायनाया माने गैयाब्ला दावबायाबा जोङो माने मा जागोन
उम माने दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय गोनांखा
औ
उम जोंथ' दावबायनाया सोरबा सोरबा बिदिनो न'आव थायो ओमफ्राय दावबायनो थाङाना
औ
स्ट्रेस गोसोआव स्ट्रेस थानायफोराथ' बे दावबायनो थांबा स्रां जायोना एसेबाबो माने ज' ज' थाहैनाय ओमफ्राय बिदिनो मोजांफोर जायो बेयाव थांबा सिनारिफोर नुनानै एसेबाबो स्ट्रेसखौ स्रां मोनो ना स्ट्रेस जानायखौ ए ओमफ्राय बेफोर थायो आरो
औ
आंबो दावबायखांबाय मोन
औ नोंथाङा आंनो खोन्थाहरनांगोन नामा बे जोङो माने बोथोर लायै बोथोर जोङो मा मा रोखोमनि माने जायगाफोरखौ नुनो मोनो आरो ना
बोथोर लायै बोथोर
औ
बोथोर लायै बोथोर मा होनदोंमोन नोङो
बोथोर लायै बोथोर माने मा रोखोमनि माने जायगाफोरखौ नुनो हायो आरो ना जिहेथु दा बुंनो थाङोबा दा दैज्लां बोथोराव जोङो माने औ औ औ औ माबायदि माने दावबायनांगौ आरो बोथोर लानानै
एै जोंथ' दा नै दाथ गोलोम बोथोर ना
औ
ओ जेनेबा बे हाजो खाथिनि दै थानाय मानाय बिदियाव थाङो ओमफ्राय दुगै हैैयोना मानसिफोर
औ औ
औ बिदियाव थाङो जेनेबा गथ'फोरनि थाखाय सिलद्रेन पार्क खुलियो बेफोरनि थाखाय सुइमिं फुल फिसा फिसा बानायनाय थायो बेफोराव बेरायहैयो
औ
बेनोसै आरो
आरो गोजां बोथोराव
औ गोजां बोथोरावबाथ' बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयो
औ
मोजां मोनो गोसोआ
औ
बिदिनो आरो
औ
आंबो थांखांबाय खनसे गोजानावनो एसे
औ
शिलंआव थांदोंमोन बिराद एक्सपिरियेन्स मोनो माने ओ जोंथ' माबायावनो थांदों नैबे दाबायदि साम सामार भेकेसन बिदियाव ओमफाय जा बे जोंनि बायदि बारहावा जाहैया आरो बिसिनियाव नै दा जोंनियाव गोलोमदोंना बिसिनियाव माने जोंनियाव गोलोमनाय बोथोरबाबो बिसि याव गोजां हैयो आलदा फिल मोनहैथारो बिरादनो एक्सपिरिेन्स मोनबोयो आरो मोजां मोजां जायगा नुबोदों
औ
गिदिर गिदिर वाटार वाटारफल बे दै बाज्रुमफोरखौ नुबोदों
औ औ
उम बिराद एक्सपिरियेन्स आरो बे बेखौनो उम बे जोंनियाव बिदि बोथोर ओमफाय बिसिनियाव आलादा बोथोर बेफोर बेफोरनो आरो बे बेफोरखौनो एक्सपिरियन्स मोनबोदों
औ
उम
बेल' नङा शिलंआव थानाय मानसिफोराबो जे राव आ महर मुस्रिफ्राबो बिसिनि जानाय लोंनाय थानाय लुनायफोराबो आलदा जायोना
औ उम
बेनो आरोना बैफोरखौ ओ नायनो गोसो जायोबा जों मानि दावबायनांगौ आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे ओ सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो बा मिथियै मोनथियै खोथाफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों
ओम
जाय एसेबाबो जोंनि जिउआव माने आ बेलेग रोखोमै जोंखौ माने हेफाजाब खालामो आरो बुंनो थाङोब्ला
उम
ओ नोंथां होनबा बेहायनो दोनथ'सै नामा जोंनि सावरायनायखौ
औ